हेलौ औ खोनादोंना? अ आं माबा संनाय खावनायनि बागैसो रायलायनो नागिरदोंमोन।
अ अ रायलायनो हागोन दे।
संनाय खावनायनि सोमोन्दै एसेसो फोरमायनो हागोन ना?
अ संनाय खावनायनि सोमोन्दै माने जोङो संनाय खावनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ जोंहा माखासे जोंहा माने दोरोङारि माखासे ओंख्रिफोर दङ। स बेफोरो बेनि अनायैबो जोंहा गोबां मा माखासे ओंख्रिफोर दङ दोरोङारि ओंख्रि संनाय खावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो बुंनो नांगोन ओ नारजि अमा बेनि उनाव फैयो ओ सबाय साम' आरो ओ अनलाजों दाउ बेफोरखौनो जोङो बांसिन सिन गाहाय होननानै बुंनांगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां माखासे ओंख्रिफोर दंबायो।
औ ओ ओरैनो नारजि ओंख्रि संनायाव मा मा बाहायनाय जायो माजों संनाय जायो नारजि ओंख्रिखौ
अ नारजि ओंख्रि गिबि गिबियावनो आङो जेनेबा नोंथाङा नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदों नङा होनबा
औ
ओ नारजि ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा ओ फाथो फाथो बिलाइ जोंहा ओ मा होनो फोराननानै दोननाय गोरान फाथो बिलाइ जोंहा बे फाथो बिलाइखौ जोङो सिगां ओ सानानै लाग्रोनांगोन मानो होनो जोंहा ओ बेयाव माखासे मैलाफोरखौ जोङो बेफोरखौ फोसाबनानै सायनानै जोङो ओ जानायनि सिगां मोनायावनो जों बेखौ मा खालामो सोमनानै लाग्रोयो आरो सोमनानै लाखांनाय उनावहाय जोङो जेब्ला ओ बिखौ दै फुङाव बोखांनानै बिनि मैलाफोरखौ जोङो साफायै सुनानै लायो लानायनि ओ लाखांनानै जोङो मा होनो जोङो नार्जि ओंख्रिखौथ' जेनेबा अमाजों जागोन नालाय नार्जि अमा ओ गिबियावनो जोङो अमा अमाखौ जों जोङो माने एवनानै लाग्रोनांगौ ओ अमा एव नायाव जोंहा गोनां जानाय माखासे जोंनि इदिनो सामब्राम मस्ला थाव बेफोरखौ जोङो होनानै लाबाय होनानै लानानै उनाव जोंहा बे बेदरखौ फारसे खांना दोननानै बिनि उनाव जोङो नारजिखौ जोङो मा होनो खारैजों एवनानै लाग्रोयो आरो खारैजों एवनानै ला माने जेब्ला ओ नारजियाव खारैया अरबाय अरनाय माने जोङो नांनायखौ होनो
औ
अब्ला जोंहा ओ नार्जिनि नार्जि आ माने ओ गेब्लेयो आरो गेब्लेयो अब्ला जोंहा मोजाङै खारैजों एवना लाखांनायनि उनावहाय जोङो दै होनानै लानाय जायो दै होनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेब्ला ओ गोदौ होगोन गोदौ होनानै ओ जेब्ला नारजिया खारै नांनानै मोजाङै रुइगोन अब्ला जों बेखौ गिबियाव जोङो ओ सागं जोंहा बेखौ सागंजों सानानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो औ मा होनदोंमोन नोंथाङा
मा होनो नारजियादि गेब्लेनबो खारै नांबासो गेब्लेयो नामा नारजिया
औ जोंहा नार्जिआ खारै खारै नाङाब्ला जोंहा नार्जिखौ गेब्लेहोनो हाया बेनिखायनो जोंहा नार्जि ओंख्रि जायोब्ला खारैखौ जोङो नांनाय बायदियै जोङो होनानै लानांगोन आरो जोङो माने खुगाजों खुगा ओरैनो खोनाबोयो माने ओ खायसे जोंहा बुङो नार्जिआ जोंहा ओ माने बे खोनानायसो राव आरो खुगानि ओ जेनेबा खायसे मानसिफोर जोंहा नारजि सङोब्ला नार्जिया मोनजाया बेफोरबायदि होननाय खोनायो आरो
औ
उ माने नारजिया गेब्लेया होननाय माने खोनानायसो राव आरो बेयो बाथ्राया थार ना सैदो बेखौ बुंनो हाया बियो संनायनि सायावसो सोनारगोन नालाय ओ बिदिनो जोंहा नारजि ओंख्रि बे नारजि ओ नारजि ओंख्रिखौ बेबायदिनो सङो बिनि उनाव जोङो एवनानै लानाय बेदरखौ होयो ओमफ्राय बेयाव गोनां जानाय माखासे ओ मस्ला ओ दाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि मस्ला मोनो नङा हो बा बेफोरखौ होनानै लानाय जायो बेबायदिनो जोङो दसे समनि ओ माने गोदौहोनायनि उनाव मोननाय इसेबां ओ जोङो गोदौ होनोनानै जोङो बेबायदिनो नारजि ओंख्रिखौ संनो हायो आरो संनायाबो जोंहा ओ बिदिनो ओ गोबां एसे आलादा आलादा जायो खायसेबा एसे बेलेगै सङो आरो खायसेबा एसे बेलेग माने गावनि संनायनि सायाव सोनारो आरो
गोखा गोखैबो थायो होन्दोना नारजिखौ
औ नारजिया जोंहा जोंहा फाथो गिबियावनो जोंहा ना फाथो होनो बे फाथोखौसो जोङो खार नानै सानदुङाव फोराननानै लाग्रोयो बिनि उनावहायसो जों नारजि बानाय जायो ओ ओरैनोबाथ जोंहा रोखोमनि दङ बे गोदै फाथो दङ आरो मोनसेया दङ जोंहा गोखा फाथो बे गोखा फाथोखौनो जोंहा मा होनो खानानै फोरानना नारजि बानायनाय जायो आरो ओ बे नारजिखौथ' जोंहा ओ मा होनो माखासे जोङो माबाफ्रावबो ओ बाहायनाय जायो जेरै जोंहा मा होनो समाजाव जोंहा सोरबा सुबुङा थैयोब्ला बेयावबो जोङो मोनसे नेम दङ जोंहा नारजि अरगारनाय बेयावबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो जेब्ला ओ न'खरनि सुबुङा गोथै सुबुंखौ गारनानै फैयो अब्ला जोङो बेखौ ओ लामा दखायाव थानानै जोङो नार्जि जाहोनाय जायो आरो मानो होनो बेखौ नार्जि जाहोनायनि ओ माबायानो जाहैबाय मानो होनोब्ला जोंहा बे थैनानै थानाय थांनाय सुबुङा जाहाथे जोंनि समाज एबा जोंनि न'खरजों जोंनि गामि माबाफोर बेफोरजों सोमोनदो नागारनाय होननानै जों मिथियो आरो नोंथांमोननिखैबो बेफोरबायदि माखासे जेनेबा नारजि नारजिफोरखौ बेफोरा नेमफोराव माबा बाहायनाय जायो नामा
औ बाहायो बिदि बिदिनो
औ ओ बेनि अनगायै आरो आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैगोन मा होनो ओ साम' सबाय बेखौ जेनेबा माबोरैहाय संनाय जायो बेखौ मिथिनो लुुबैगोन
साम' सबाइ औ हागोन साम' सबाइ होनोब्लाथ' साम'खौ खननानै दैमानिफ्राय खननानै लाबोबाय
औ
ओमफाय बेखौ ओ साननै बा सानसे सोमनानै दैयाव दोनो बिनि मैलाफोरखौ बियो आगारनायनि थाखाय दैयाव दोनबाय आरो बेखौ बे ओ बे दाखोन होनोना खुगाथिंजि जि दाखोन दङ बेखौ बोखानानै बेखौ बोखानानै ओ खिथु गोलाव दंना एसे
औ
बेखौ दानबाय बेखौ दानाबा साम'आ फैयाना बार हाब बार मोननांगौ जायो बेखौ बेखौ दानबाय दाननानै फुबाय फुनानै आरो दसे सोमनानै दोनबाय आरो ओजों फारसेथिं सबाइ सबाइखौ एवनानै लाबाय एवनानै हुख्रेमनानै देनानै लाबाय बिगुर फुनानै ओ आरो रुनानै रुग्रोयो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा ओरैनो माबायाव मारो थाव थाव संख्रि फानलु सामब्राम बिदि होनानै सेरनानै लायो
औ
ओ बिदिनो सबायखौ रुइ सोरबा सोरबा रुनानै लायो सोरबा सोरबा रुनानै लायो आरो ओ साम' खौ एवग्रोनानै दसे गोबाव ओ एवनानै बेखौ एसे बिनि दैखौ फोरानजोबनानै
औ
साम'खौ होननाय जायो माबाखौ होननाय जायो ओ सबायखौ होनाय जायो आरो
औ
बिदिनो बिनि नांगौखिनि मस्लाखौ होनानै खारै एसे होनानै सबाया रुइनायनि थाखाय खारै होयो आरो आरो सोरबा सोरबा होआ
औ
ओम आरो दसेसो बिदिनो आधा घन्टासो बेखौ संनानै जायो आरो
माने ओ जोंहाथ' मा होनो संनाय खावनाय जोंहा बे संनाय खावनायखौ जोंहा ओ मा होनो दानि संनाय खावनानै जानाय आरो गोदोनि संनाय खावनाय बेफोराव जोंहा माखासे फारागफोर नुनो मोनो नोंथाङा औ ओ मा मा फारागफोर नुनोमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा
सिगांनि आरो दानि सिगाङाव ओरैनो थाव थावफोरखौ इदि जाला बाया मोन नो गो खोनानो मोननायसो जादों आरो औइदिनो बांसिन ओ रुनानै जायोमोननो
औ
ओ आरो मैगं थाइगंफोरखौबो न'आवनो आबाद मावनानै जायोमोन गुन बाजारफ्राव फाननाय बेखौ जायामोन जाहैदों आरो बांसिन हाग्रानि मैगं जायो होननानै खोनादों आरो
अ जोङो माने फारागखौ जोङो नुनो मोनो ना मानो होनोबा जोंहा ओ गोदोनि सुबुंफोरनि संनाय खावनाया जाहैबाय जोंहा बांसिनानो अराव माने बनजों संनानै जायोमोन दानियाथ' जोङो बांसिन बांसिनानो ओ गेसआव संनानै जायो आरो जोंहा मा होनो ओ अराव संनानै जानाय ओंखाम ओंख्रिनि थावनायखौ जोङो बांसिन गोथावसिन होननानै मिन मोनो आरो दानि जो गेसाव संनानै जानाय ओंखाम ओंख्रिखौ जोङो अराव संनाय बायदि इसेबां गोथाव जोङो मोना होनना नानै जोङो मिथिदों आरो ओ माने जोङो सिगाङाव ओ ओंखाम ओंख्रि जेनेबा बेफोरो माखासेफ्राव जोङो गोबाङानो जों बांसिनानो रुनानै जानाय नोंथाङासो एसे सिगाङाव बुंदोंमोन बिदि जायोमोन दा थ' जोंहा ओ मा होनो गोबां रोखोमनि मस्ला उम बायदिसिना ओ ओंख्रिफ्राव होग्रा मुवा ओंखारबाय नङा होनबा जों बेफोरखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो ओ मैंफोराबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओंख्रि जानाय मैगं माखासे बेफोरो जोङो न'आवनो ओ गायनानै एबा फोनानै मोनजायोमोन न'निनो दाथ' जोङो बांसिनानो हाथाय एबा बाजाराव मोननाय मैगंफोर बेफोरखौ बायनानै जायो जोंहा ओ न'आव मैगंफोरा जोंहा निजेनो फोनाय नालाय जोंहा बेफोराव मोजां ओ मा होनो मुलि होयै मोजां मैगंफोरखौ मोनजायोमोन आरो जोङो दा ओ हाथायनि बायनानै जानाय मैगंफोरा जों बांसिनानो मुलि होनानै जोङो ओ दैखांनाय बेफोरखौ जायो बेनिखायनो जोङो बे संनाय खावनायाव जों गोबां फाराग गोदोनि आरो दानियाव जों गोबां फाराग नुनो मोनो आरो अ बिदिब्ला जोंनो सावरायनायाबो गोबां जाबाय बि दोनथ'नोसै नामा औ